औ होनबा औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो
ओ दायोथ' बिदिनो मोनाबिलि सम जाबाय नालाय ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय दायो मा खालामबाय दङ?
नै आंबो लामा जिङावनो जिरायना दंफैयो न'नि लामा जिङावनो बार बारदोंना बेखौनो बार जाफैगासिनो दं ओ होमबा आङो नोंथांजों मोन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आं।
अ दे होनबा दे
औ नोंथाङा फ्रिबा दसे औ नोंथाङा दसे सम माने फ्रिबा रायलायनो हायोबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव
औ दे जागोन दे नोंथां
होमबा जों आयदाखौ आबाद लानोसै नोंथां। जोङो औ आबाद माने आबाद माने सोब आबादखौ लानानै रायलायनोसै जों माने गोबां आबाद दं जेरै जोंहा गोदोनिफ्राय माने जोंहा आबै आबौ माने आजै आजौमोननिफ्रायनो जोंहा ओरै माइ आबादखौनो गोदोनिफ्राय जोंनि बर' सुबुंफोरा मावनानै जाबोयो नालाय बेफोरनि बागै एसे नोंथांजों सावरायलांसै जेरै गोबां आबाद दं माइनिल' नङा जोंहा ओ मेसें बोथोरावबो बिदिनो बेसर दालि बिदिनो गोबां आबाद मावो। मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै सिबिं बिदिनो गोबां आबाद मावो। जेरै मैगं थाइगंआ मैगं थाइगंफोराबोथ' आबाद नालाय बेफोरनि बागैनो जों रायज्लाय लांनोसै एसे ओ होमबा नोंथांनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै नामा जोंहा बर' हारिया माने गोदोनिफ्रायनो मावबोना नाय जायखौ जों माइ आबाद होननानै बुङो।
औ नंगौ नोंथां
औ जों माइ आबादखौ बुङोबाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि माइआबो नाम दं। जेरै जोंहा आइजं आइजं माइ दं बिदिनो रनजित माइ दं बिदिनो माइनाव माइ दं माने माइनाव माइआ एसे गोदान होनजायो नाम गोदान गोदान फैबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो जोंहा आरो बैसागु समाव फिथा जायो मायो बेफोरनि थाखाय जोंहा माइब्रा माइ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो बर' गामि गामि इदिनो बैसागु मागोफोराव जोंहा फिथा जायो नालाय बर' हारिया बेफोरनि बुङोब्ला आरो इदिनोओ माइब्रा ओ जोसा माने बेफोरबायदिखौ जों गोबां गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माइ आबाद होनोब्लाथाय माइ आबादखौ बुं बुङोबा जोंहा गिबियावनो माइ आबाद गायनो थाखाय जोंहा इदिनो खोथिया फोग्रोनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? औ बिदि उनाव जोङो टेक ट्रेक्टर हालौव नांगौ जायो ट्रेक्टर हालेवनायनि उनजोंहाय बिदिनो खोथिया फुनानै बिदिनो ट्रेक्टर माने खा खारायनांगौ जायो खारायनानै बिदिनो माने आलि एरि दाननानै जोङो माने माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो। जायो आरो नोंथां बिदिनो माइ गायनानै जोंनि बर' हारियाथ' इदिनो जोंनि बर' सिख्लाफोराबो गोबां माइ गायग्रा थायो नालाय जोंहा इदिनो माइ गायनो थाखाय गोबां रांखान्थि गोनांथि जायो बेहाय जोंहा माने माइ गायनो थाखाय जोंहा रांखान्थि बिनि गोनांथि जायो आरो एसे एनै बिदिनो जों हाजिरा इदिनो हा जिरा खामला लिंनानै माने इदिनो माइ गायहोनायखौ गायहोनांगौ जायो आरो थाखा फैसानि गोनांथि जायो एसे बिनि उनावहाय जोंहा बुङोबाथ' इदिनो माइखौ जोंहा गाय खांनायनि उनाव एसे देरनानै जोंहा एसे बिबारफोर बारनायनि थाखाय बा एसे मोजां माइ जालांनायनि थाखाय जोंहा खाथि गाजा होननाय मोनसे जोंहा माबा फालिनाय थायो नालाय बेफोरखौ जों फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो मा बैसागुहाय
औ औ
अनगायै आरो बुङोबाथ' जों बिनि उनाव बिदिनो माइ बिबार माने माइआ मोजां फिथाइ थायनाय बेनि थाखाय हासारफोर होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गामि गोदोहायथ' बिदि नुवामोन। दायो होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उनाव बेहाय जोङो माने माइखौ मोनहोनानै बिदिनो हानानै माने जोङो माने गोदोहायथ' बिदिनो नांगोलफोरजोंसो माबायोमोन नालाय दायो जों ट्रेक्ट रफोरजोंनो मारा होयो हाखांनानै आरो बेखौ जोङो न'आव लाना फैनायखौ नुनो मो नाय जायो आरो औ नोंथाङाबो एसे मा बा आबादफोरनि बागै मिथियोबा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ अब्ला माने गिबियावनो आबाद होननानै बुङो माने जोंनि थांनानै थानायनि माने जिउ राहाबो होनजायो आरो ना आबाद होननानै बुंबाथ' मानो होनब्ला जोङो जेनेबा आबादनिफ्राय मोन्नाय जेनेबा बिदिनो माइनिफ्राय फिथाइ मोननाय मा-माइनि जेनेबा माइ आबादनिफ्राय मोननाय माइबा माइरं बेखौ जानानैसो माने आथिखालाव माने माने जिउ खुंनानै थांनानै थायो आरो ना गोदोनिफ्राय माने दासिमाव माने माइ आबादनि गेजेरजोंबो माने थांनानै था माने थांनानै थानायाव मोनसे बेबो जिउ राहा होननानै बुं जायो आबादाबो नोंथां होननायाबो बिदिनो जोंहा माने आबादजोंल' जाया माने जोंहा माने आथिखालाव गोबां रोखोमनि गोदान नि माने आबादफोर ओंखारबाय गोदोनिफ्राय माने दासिमाव सोलिबोनाय आबाद होननानै बुंओ माने माने गोबां मिथानाय जायोना जेरै बेसर आबाद सिबिं आ बाद बा धालि आबाद आलु आबाद बिदिनो बिदिनो जाग्रा हिसाबै माने सामब्रामनि आबाद खालामनाय एबा सामब्राम गुफुरनि आबाद खालामनाय बिदिनो टमेट'फोर बायदिसिना माने मैगंफोर माने गोबां रोखोमनि मैगं माने माने गोदोनिफ्राय माने दासिमाव माने गोबां रोखोमनि मैगंफोर जों नुनो मोनो आरोना नोंथां ना औ बिनि गे माइ आबाद बेजोंनो माने माइ आबादखौनो गिबिसिन होनांगौ जाहैबाय मानो होनबा गोबांसिन सुबुङानो माने माइरं बेखौ माने जोङो नुनो मोनो आरो बेजों माने माइरंजों लोगोसे माने जोङो ओ गोदो समाव माने बेजोंबो जानानै थांनानै थादोंमोन नाथाय गोदो समावबो माने ओ माइरं बा माइ आबादजों लोगोसे माने ओंख्रि बेखौ जाफायोमोन आरोना नोंथां
बिदिनो ओ ओंख्रि होनना ओंख्रि माने आबाद आबाद आबाद फोथोराव माने फोर मोननो हायो जेरै आलुनि आबाद बा बिदिनो भिन्दि आबाद बा माने गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मोननो हायो आरो ना बिदिनो जोङो आलु आबाद बेखौनो होनसै मानो होनबा आलुआबो माने गोबाङै जाजानाय आबाद आरो दालि बेफोर माने जाजानाय आबाद होननानै बुंजायो आरो माने खामानि मावनो थाखायथ' बिदिनो गिबियाव माने हा हाखौ माने फोमोननानै लाग्रोनांगौ होननानै बुंजायो आरोबाव बिदिनो हाखौ बिनि उनाव माने आलुखौ आलुखौ बिदिनो हाथाइनिफ्राय बा बाजारनिफ्राय बा न'फ्रावबो माने दोननाय थाखायो बेफोरखौ माने बेदर बेदरखौ माने जेखौ माने दोनो बेयो माने एसे गा-गाजा ओंखारनाय बाय दि माने खिलिखां बोयो आरो ना बेखौ माने ओ मा होनो बे हालएवनायाव माने मोनसे मोनसे रोखोमनि माने आदि बा हाखर आलि बेखौ ओ नांगोलजों बोयो आ आर ना जायनि जाहोनाव माने हाखरा गोथौ बेयावहाय माने आलुखौ ओ दरसे दरसे फबनानै माने बेखौ जेनेबा आलुखौ माने गोजौ आलिबादि बानायनाय जायों आरो नों थां आरोबाव जेब्ला आलुआ माने बिदिनो देरलाङै देरलाङै देरलांनानै माने जेब्ला आलुनि ओ सानि बिलाइआ माने रानलाङो अब्ला माने आलु दै सिङाव राबाय बा देरबाय होननानै मिथिनाय जायो आरो ना बिनिफ्राय माने आयमा आलु आखौ माने जोङो मोननाय जायो आरो ना
औ
बिदिनो गोबां रोखोमनि आबादफोर मोनबावनाय जायो जेरै दालि आबाद फोरखौथ' माने ओ आबाद गुवार आबाद फोथाराव मावनाय जायो दालिफोरखौ बिदिनो बेसरफोरखौबो बाराबा ट्रेक्ट'राव मावनाय जायो। माने बेसरफोरनिफ्राय माने बेसरफोरनिफ्राय माने थावै सो हिसाबै माने आबाद थाव मोननायनि थाखाय आबादखौ मावनाय जायो। आरोबाव बिदिनो माने गोबां रोखोमनि आबादफोर मोननाय हाया नोंथां नोंथाङा माने एसे फोरमायनो हागोन ओ आबाद मावनानै मा बाय दि मुलाम्फा मोननो हायो बा माबायदि रां खामायनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
औ औ नोंथां जोंङो नुनाय मथेबाथ औ जोंङो नुनाय मथेबाथ' गोबां सुबुङानो माने बे आबादखौ मावनानैनो माने बिदि आबाद आबादफोर मावनानैनो माने गावनि जिउखौ खुलंनायखौ नुयो आरोना बिदिनो गामि गामिफोराव माने बेफोर आबादफोरखौ मावनानै माने हाथाइ बाजार बा सोरबा फायखारि-फायखारिफोरनो माने फानहरनानै माने बिदिनो माने गावनि जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो आरो ना बिदिनो गोबां माने खायफाया माने गोबां आबाद गायो नालाय खायफा खायफा सुबङाव माने बिदिनो जिउ खुंङो नालाय आबादजोंनो जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो नालाय बिदिनो माने गोबां बुरजा आबाद गायनानै माने बि जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो बुङोबाथ' आरो बिनि अनगायै आबादनिफ्राय आबादफोरनिफ्राय माने रांखान्थियारि आरजिनाय गोबां रो खोमनि दङ जेरै जोंङो माने मेसेंङाव गुबुन आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मो ननाय जायो आरो दैज्लांआव गुबुनखौ माने दैज्लांङआव आबादनि अनगायैबो गोबां बिदिनो मैगं थाइगंफोर मावनानै मैगं थाइ गंनि आबाद मावनानै माने गावनि जिउ खुंनायखौ माने बिदिनो हा थाइ बाजाराव फानहैनानै गावनि जिउ खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो जायफोरा बिदिनो हाजिरा खामला अ बिसोर माने बिदिनो आबादजों जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेरै जों गोबां आबाद मावनाय खौनुनो मोननाय जायो दैज्लांआवबो बुङोब्लाथ' जों भिन्दि ओ बिदिनो आरो स बाय बिमा होनना बुंगोन जायखौ लेस्रा बुङो जोंङो बिनि उनाव जोंङो दा औ इ बिनि उनाव आरो जोंङो जुखामफोरखौबो गायो नामाथाय गोबांनो इदिनो गोबां जुखामफोरबो नुनो मोननाय जायो औ बेनि अनगायैबोथ' लाव ब बल बिदिनो गोबां दङ जिंखाफोरखौ माने गायनायखौ जों नुनो मोननाय ज आरो दैज्लांआव जोंहा बयनिसाय माने मैगंखौ बां माने बारा खम बारा मोननायखौ जाया आरो माने मैगंङा जोंङो मेसेंङाव माने गोबां माने बिदिनो मैगंफोरखौ मोननाय जायो जेरै जों मे सेङाव मैगंफोरखौ बुङोबाथ' जोंङो कबिफोरखौबो जों मेसेङाव मोननाय जायो जेरै कबि गाजर बिदिनो गोबां रोखोमनि मे गंखौ माने मेसेंआव मोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नों जेरै दहाय बुंलांदों आलु खौबो जोंङो माने मेसेङाव मोननाय जायो बिदिनो लाय लाफा गोबां रोखनि मैंगंफोर नुनो मोननाय जायो आरो बेखौ जायखौ माने बेखौ फाननानै माने सुबुं माहारिया गावनि जिउखौ माने खायफा खायफा सुबुंफोरा माने बे आबाद बेफोरखौ मावनानै माने गावनि जिउखौ खुङो आरो बिदि माने गोबां नुनाय जायो नोंथां बिदिनो बाजारफोराव लांनानै गावनि जिउ बिजोंनो माने खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आ बिनि अनगायैबो थ' आरो बुङोबाथ' बिदिनो आबादखौथ' गोबां माने मेसेङावबो दैज्लांआवबो माने आबादखौ गोबां मोनो जायफोरा माने मेसेंआव एसे बांसिन माने इदिनो आबाद मावना मावनो हायो आरो जों माने मे सेंआव माने गोरान खेथिफोरा बांसिन थायो आरो जाय मैगंफोरखौ माने फाननानै मा ने बिदिनो खायफा सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खुंगासिनो थायो गामि ओनसोलाव लाव बेफोरखौ माने जों नुनो मोननाय जायो आरो नंगौना नङा नोंथां नोंथाङाबो नोंसोरनि ओनसोलफोरथिं बेफोरबायदि नुनो मोननाय जागोन ना जाया
ओ बिदिनो माने आबाद होननानै बुंबाथ' माने गोबां बिदिनो आबादफोर दङ बेफोरखौ माने जायफोरखौ माने फाननानै माने रां आ रजियो माने इदिनो जोंनिथिं मने होननानै बुङोब्ला बिदिनो आलु आ बादफोर कबिफोर बिदिनो टमेट' बानलु बेफोरखौ माने गोबां रोखोम बुरजा बुरजा ओंखारो नालाय बेफोर खौ माने ओ बाजारफोराव माने फाननानै माने बिसोरनिफ्राय रां आरजियो आरोना जायनि गेजेरजों जों बे रां मोननायखौ माने गुबुन दरसायाव नांगौआव बाहायनो हायो आरो ना नोंथां बेबायदि माने बै आबादफोरजोंनो माने रां माने रां मोननायजों माने थांनानै थानाय बेफोरखौ माने नुनाय मोनदों आरो आं नोंथां
औ होनबा नोंथां समाबो जाबाय जों माने जोंनि दा दसे सम सावरायलायनायनिफ्राय आं नोंनिफ्राय गोबां माने मिथिना मोनबाय आबादनि बागै होमबा जोङो माने बे बेखिनियावनो माने जोंनि आयदाखौ जोंनि सावरायलायनायखौ दोनथ'नो सानबायमोन आं
औ दे दे
औ दे नोंथां